औ हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां। नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
नोंथांजों आङो दायो बे समाव मैहुर सल'मानि सायाव एसे सावरायनो सानदों। मैहुर सल'माया गांसे समाजारि सल'मा। नोंथाङा आङो दायो बे सल'मानि सायाव एसे खेंफोरनानै होनो हागोन नामा? हेलौ नोंथां। खोनादों ना?
औ खोनादों।
नोंथाङा आंनो मैगं सल'मानि सायाव एसे बेखेवनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दे नोंथां औ
ओ औ औ। मैहुर सल'माया जोंनि माने समाजारि सल'मा मिथिबायना नोंथां। बेयो माने धरनिधर वारिनि गांसे सल'मा। मिथिबायना नोंथां? औ। बे सल' माखौबो बिथां बिथाङा जोंनि बर' माहारिखौनो लानानै बा नोजोर होनानै माने माने
औ।
मिथिबाय नोंथां?
औ औ औ नोंथां।
औ।
औ।
मैहुर सल'मानि गेजेरजों गोदो गोदोनिफ्रायनो
अ।
गोदो गोदायनिफ्राय जोङो बर' हारि
औ नोंथां औ। ओ।
नाहा मैहा
औ।
थांनानै ना
औ नोंथां।
जायफोरा गामिनि खाथि खाला गासैबो न'खरनि आइजोफोरा जे
औ नोंथां औ नोंथां।
हैनाय मोनसे जोंनि दोरों दङमोन।
आरो जोंनि बर' फुरा जे मैहोर खालामना जानायाव माने जोबोर आखा फाखा।
औ नोंथां।
खौबो बे सल'मानि गेजेरजों फोरमायनाय जादों।
औ नोंथां।
आरो जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नख' बेबायदिहाय हाज जो हाजो खाथियाव दैमा खाथियाव हाग्रा बंग्रा बे जायगायाव जोंनि बर' हारिया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जिउ हुंबोनाय मोनसे हारि। आरो बे हारिया बे बेबायदि हाजो हाग्रा बंग्रायाव थांनानै मैहुर खालामनानै जायोमोन मिथिबायना जेरै मैसो जायो इसोरो आरो हाग्रानि बायदि-बायदि रोखोमनि जिब जुनार बिसोरो बेफोरखौ जानानै गावनि उदैखौ बिसोरो सुफुङोमोन। औ बेखौ लानानैनो बिथां धनिधर आवारिया लिरदों। मिथिबायना नोंथां औ। बेयावहाय बे सल'मायाव सासे ददरे मोंनि आइजो आखुखौ बेरखांनायखौ नुनो मोनो नोंथां औ आरो बे आखुनि गेजेरजों बेयावहाय ना गोरोनाव थांनाय मिथिगौना नोंथां बर' हारिया जे माने गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय दिनैसिमबो ना गोरनो थाङो औ। बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ माने बे सल'मायाव बेरखां होनाय जादों आरो आथिखालाव जे बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रानिफ्राय हाजो हालानिफ्राय बाय दि रोखो मनि मैहुर खालामना जानायफोरा आइ नि बेरेखा
औ नोंथां।
टारनि फरेस्टार गार्डनि बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौबो माने बे सल'मायाव लाबोनाय जादों। औ आथिखालाव बेफोरबायदि मैहुर खालामना जानायाबो आयेननि बेरेखा
औ नोंथां औ नोंथां।
बेफोरबायदि आयेन नि बेरेखा खामानिखौ मिथिसेआव जोंनि बर' हारिया मा खालामनाय जायो सिरि सिरि नो सिरि सिरिनो जोङो मैहुर खुलुमना थांखोमानाय ना गुरनो थांखोमानाय बेबायदि थां खोमा मानो थाखोमा थाखोमा सिरि सि सिरियै बेबायदि मैहुर खालामनानै जानायनि थाखायनो माब्लाबा समाव फरेस्टारफोरजों हमजानानै, जेलाव
औ नोंथां
बे बायदिहै ज' ज'नानै
औ, औ
मिथिबायना नोंथां? जेलाव जोबनानै दो दोनफैनाय बेबायदि जे मैहुर खालामना जानानै आथिखाल आथिखालनि दिनावहाय अलखदाव, जों माने बर' समाजनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राफोरमायावहाय बिथां मोननि जादो दोन मिथिबायना जेरैबायदिहाय बे सल'मायाव मोननो थायो ददरे औ बे दड'रेनि नि आखुजों बे सल'लमायाव मोननो हायो मा दामिनि नि औ खाथि खालानि जोंनि आइजोफोरा
उम
हौवा हिनजावफोरा
औ नोंथां
बेयावहाय थांनानै मोनसे दैमा, जाय दै दैमाया आइनि सिङाव गोग्लैयो औ बेफोर दैमानिफ्राय बिसोरो ना गोरनो थांनायाव, जे प्रेसार, मिथिनो हायो, बेफोरबायदिनि फ्रायनो जोंनि बर' हारिया अलख'दाव गोग्लैगासिनो दङ। जायनि थाखाय बिथां धरनिधर वारिया बे मैहुर सल'माखौ लिरनाय जादों।
औ नों
जाहा थे जों माने सुबुं माहारिफोरा सांग्रां जायो। मिथिबायना नोंथां? औ बेनि थाखायनो बे सल'माखौ बिथाङा बे मै हुर सल'मानि मो होनानै लि दनाय जादों मिथिबायना नों थां औ जायनि थाखाय जोङो बर' हारिफोरा बेफोरबाय दि मैहुर खालामनायनि खामानिनि फ्राय आथिखालाव जे गोजानाव थायो जानगाराव थायो बेनि थाखायनो माने बे सल'माखौ लिरनाय जा दों मिथिबायना नोंथां? औ नोंथाङा हय थ' आंनिस्राय साबसिन मिथिगौ जानांगौ नोंथां नों थाङाबो नोंथांनि मोनदांथिनिफ्राय आंखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथाङा सल'मानि सायाव। गुवारै बिजिरनानै होबाय। नोंगौ मैहुर सल'माया गांसे समाजारि सल'मा। जोंनि बर' समाजनि माखासे मोगथां
औ
बेफोरबादिफोरा बेरखांनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो। नोंगौ बु फोरा आबाद गाहाय समाज। आरो आबादनि अनगायै बर ओं। जिब जुनार हाग्रानि दावमि दावसा दावस दाव स दावमिन दाव बेफोरनि गेजेरजों थांनानै थायो बर फोरा ना बेदर नङाबा ओंखाम जानो हाया जायनि थाखाय बर बा गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जाबोदों। नाहा मैहा थांनानै जाबोदों। जाय जाय मैहुर खालामनायफोरालाय खि सोर सरखारनि बेरेखा एबा आयेननि बेरेखा। बेफोर खामानिफोरखौबो बरफोरा मावनानै बेबायदिनो जेल जानो गोनां जानाय बेबायदि सावगारियाबो जों नुनो मोनदों। बेनि अनगायै बे सलमायाव ददेरे मुंनि सासे बे लाइमोन सिख्लानि सावगारि एबा बाथ्रा बेरखांनायखौ नोंथांङा गुवारै बे बेयाव। आइजोनि मोनसे सावगारिबो बेरखांदों आरो बर समाजनि थांनानै थ थानायनि जि -बेफोरखौ जोंङो बेरखां आरो बे मैहुर सलमाया सरासनस्रायै थारैनो गांसे समाजारि सलमा फुंसार जानो हानायखौ जोंङो नुनो मोन्दों मैहुर सलमाय खालामनानै बे सावगारिया रोखा रोसिखांनायखौ जोंङो नु बेबायदिनो मैहुर सलमा सलमायाव बर' समाजनि मिथिनायाव समाय मोनसे गोदो-गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे जि सावगारि बे सावगारिखौ जोङो नुनो मोनदों। एबा बे खांदों दे अब्ला नोंथांजों मोनसे खिनिाव दोनथनोसै।
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां दे बिदिब्ला जों दिनै बेसिबाव गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे दे नोंथां दे उ